हेलौ हेल' खोना दों नोंथां।
औ। दे होमबा जों ओ दिनै उम दैज्लां बोथोरनि आरो मेसें बोथोरनि मा मा मे गं मोनो बेखौ जों राय सावरायनो
जागोन नोंथां।
ओ ओ जोङो दा दैज्लां बोथोराव ओ जोंनि बे आबाद मावबाय थाग्रा बेबायदि ओ माइ गायो जोङो माइनि इसे सावरायनोसै नोंथाङा बो बुंनो हायोबा बुंनो हागोन
जागोन नोंथां
सावरायनो हागोन। उम
दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै ओ जोङो दायो जिहेटु दायो जोंहा दैज्लां बोथोर। बे दैज्लां बोथोराव ओ बार अखा बेनि गेजेरजों जोंहा दैज्लां बो थोर सफैयो दायोथ' दैज्लां बोथोर। गायनाय फुनाय बेफोरो सोलिगा सिनो आरो लोगोसे दायो जोङो सिगांग्रो दैज्लां बोथोराव माइ गायनो था खाय जोङो गाव गावनि हाफोरखो जोङो मोजाङै जोङो फोमोननानै लाग्रोयो।ओ टेक्टरफोरजों एवना मै बा मोसौफोरजों एवनानै जोङो बे हाखौहाय ओ बायज्लि बा खोथिया फोनो थाखै जोङो हाखो फोमोनना नै लारग्रोयो बिनि उनाव हाय जोङो ओ सप्तासे बा सप्तानैनि गेजेरावहाय स्नि सान बेफोरनि उनावहाय जोङो माइज्लिखौ फोनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला माइ ज्लिया खोथियाहाय जेब्ला गायनायनि सम सफैयो। अब्ला जोङो बे खोथियाखौहाय फुनानै जोङो गायनाय समसिम जोङो बोखांनानैहाय जों माइखौ गायनाय जायो। ओ दैज्लांनि सोमोन्दै आं एसे बुंथ'बाय दे नोंथांङा
नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो जादों आरो आं दा बुंनो ओ जोङो दैज्लाङाव बेबायदि फानलु खेथिबो खामना हायो फानलुखौ जोङो खेति खामनायनि सिगां ओ बेबायदि जाय हायाव गायगोन बे हाखौ जोङो मोजाङै फोमोननानै दरदों एबा नांगोलजों एवनानै बिदि फोमोनना लाग्रोनो हायो हाखौ आरो बिनि उनावहा जोङो खदालदों ओ लाइन बनायो। लाइन बनायनानै सि सिरि बनायनानै जोङो बे सिरियाव जोङो ओ बिदि प्लास्टिक खोबो आरो बेबायदि प्लास्टिक खोबनानै जेब्ला फानलु ओ फानलु खौ जोङो जुगायगोन जुगायनायनि सिगां जोङो फानलु फानलुखौ जोङो थफ्ला खानानै दोनगोन साननै सानथाम बिनि उनाव एसे एसे बेबायदि गाजालि अरगोन बेबायदि गाजालि अरबोला बेखौ जोङो फुवारनानै बेखेवनानै बेबायदि आरो बेयो हा दामोल फिसा बनायनानै बेयाव जोङो गारनानै फोनानै होनाय जायो। आरो बेखौ जोङो फानलुखौ खौ गारनानै होयो आरो बिनि उनावहा फानलुखौ जोङो सायाव बेबायदि ओ जेबो अखा बांखा सान्दुं मोनिनि थाखाय जोङो दसे समहालागै गाजोल अ रजासिम बेबायदि थालिर बिलाइ खोबनानै होयो आरो बिनि उनाव थालिर बिलाइ खोबखांनायनि उनाव आरो बेबायदिनो सायाव एसे देरबोला प्लास्टिक एबा प्लास्टिक गुफुर खोबनानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो बिनि बेनि उनाव फानलुआ ओम मास मोनसे देर मास जाबा जोङो बे फानलुखौ जोङो बेबायदि ओम लाइन बनायनायाव जोङो मोनसे मोनसे बेबायदि थुफ्लुंनानै गायलांनाय जायो मोनसे मोनसे आरो बिनि उनाव ओ जिबायद गेब ओ तिन मा ओ थाम दान नै दान बेबायदि बे समाव जोङो बे फानलुखौ मोनहैयो थाम दान आरो ब्रै दानाव जोङो बिबार बारनाय मोनहैयो आरो बिनि उनाव जोङो बिनि फिथाइखौ जोङो मोजाङै मोनो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दो खौ ओ जोङो दैज्लां बोथोराव बेबायदि पानिलाव पानिलाव बो जोङो गायनानै होनो हायो पानिलाव गायनोबा जोङो बेबायदि बैसां बैसां लुग्रोनानै बिनि उनावहा पानिलाव खौ बिफांखौ ओ फिसा फुलि खालामनानै जोङो बे फुलिखौ बेबायदि ओ दंफ फाङाव गायनो जायो। ओ माबा गायनानै दंफां अ आरो माबाफोर सावरायनो गोनां दोङोबा नों नोंथाङाबो बुंनो हागोन।
ओ आंनिफ्राय बेनो जिहेथु दायो जि दैलां बोथोर दैलांनि गेजेरावहाय जोंङो बेबायदि बेलासिनि आबादफोरखोबो दोंबावो ओ आरो लोगोसे रिदिक थिक आबाद मावनाया जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनाया दैज्लां मेसें जेबो जेनबा फारागथि गैला। मानो होनोब्ला दैज्लाङावबो जों मोननो हायि गोबां खेथिफोरखौ मावनानै जि हेतु केरेलाफोर सब जोङो बिबायदि गायना लानो हायो। लाव खुमब्रा बेफोरबो दैज्लांनि थायो आरो दै आरो मेसेङाव गायनाय फोरबो थायो बि सिंनि लाव होननानै जों मिथियो। आरो बोस सबायाइ बिस सिरि बा सबाय गोलाव बेफोरखौ जोङो दैज्लां मेसें बे मोन नै बोथोरावहा जोंङो मोननो हायो जों खस्थ' खालामब्लानो जोंङो दैज्लांग्रा मेसेंनि गेज फोरावब्लाबो जों गासै मैगं थाइगं गासै आबादखौनो जोङो बुनानै जोंङा आथि खालनिखो लानो हायो जिहेतु दायो आरो बे दैज्लां बो सोर अखानि बोथोर थोर ओ जोंहा दायो दोजो माइ गायनाय बोथोर बियो जोंनि गेजेरावहाय दा जागासिनो दोङो दैज्लां बोथो बोथोरावनो जोङो बेबायदि माइनि आबादखौ जोङो सिगांग्रो बुथुनानै लायो। बिनि उनावहाय जोङो मे मेसें बोथोर जेब्ला सफैगोन ओ बिनि उनाव जोङो बि माय हानाय बे हाबाफारिखौ जोङो ओ मे मेसेंनि समाव जोङो हानानै जमा खालामनानै लानानै नै आरो जोङो गावबा गावनि बिबादि बाख्रिफोराव जोङो दोनथुमनानै दोनो हायो। बेनो जोंनि दैस्लांनि ओ बोसोरसेनि जानायनि आबादखौ जोङो बुथुमनानैहाय ओ जोङो बेबायदि आबादफोरखो जमा खालामनानैहा जोङो दोननो हायो बुंनो हागोन।
ओ दैज्लां बोथोराव आरो बेबायदि ओ खुसेर खुसेरबो जोङो गायनानै मोननो हायो आबाद खेथि मावनो हायो खुसेरनिबो। बेबायदि खुसेरखो जोङो ओ बिखौ जोङो गायनो थाखाय बा बेबायदि खि ओ खिलि अरजेन्नाय बेखौ जोङो दानस'नानै लायना ओ बोसोरसे ओ बोसोरसे नाङो बेबायदि बोसोरसे नांनायाव बेबायदि खुसेरखौ जोङो मोजाङै फिथाइ मोननो हायो बेबायद दि जोङो बे खुसेरनिफ्राय जोङो बेबायदिनो बेबे ओ खुसेर बिदै ओ मोननो हायो आरो बेदिनो गुरबो बनाय जायो। आरो बेबायदिनो जि खुसेर बिदै फानग्राफोरा जोंनिफ्राय बेबायदि ओ बायनानै लांनो हायो जों बेदोंबो ओ जोंनि न'खर खुंनो हायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ दैज्लां बोथोराव बेबायदि खुमब्रा खुमब्रा फुलि बनायनानै जोङो खुमब्राखौबो ननि न'आवनो बैसां बनायनानै जोङो खुमब्रा गायनो हायो बेबायदिनो जानो हायो खुमब्राबो हेलौ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ नोंथां दे दे बिद दिब्ला जोङो दिनैनि रायलायनायखौ बियावनो सावरायनानै दोनथ'बाय औ दे औ ओ
रायलाय जोबनो मोनला